नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ। नोंथाङा बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो आबाद मावबोयदों आबाद मावनायानो बर'फोरनि गुबै राहा होननानैथ' नोंथाङा मोनथिखायो नङा होमबा
औ औ नोंगौ नोंथां
औ नोंथाङा बर'फोरनि आबाद मावनानै हाल जांख्रा जानायनि बागै एसे बुंफोरना होनो हागोन नामा
औ औ नोंथां हागोन ओ नांगोल जांख्रा हानानै बुङो ओ हाल जांख्रा होननानै बुङोब्लाथ' बे मोनसे बर'नि गुबै फोरबो होननानै बुंजायो जों ओ हाल जांख्राया ओज हाल जांख्रा‌ जा जानो थाखाय जोंनो गिबियावनो आबादनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां ओ आबाद मावोब्लासो जों हाल जांख्राखौ जानाय खौ नुनो मोनो गुबैयै बे हाल जांख्राया जोंनि ओ माइ गायनायनि थाखाय जायो ओ माइ आब बाद मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनोथ' ओ बेफोरबादि गोब बां खस्थ' ओ खालामनो गोनां जायो नङा हबा नोंथां ओ बेफार बादिनो जों गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो जेरैबायदिहाय ओ खोथिया फोनाय ओ माइ गायनाय खोथिया फुनाय गोबां रोखोमनि खस्थ' जायो हालेवनाय आलि दाननाय ओ आलि खोनाय बेफोरबायदि गोबां खस्थ' जायोना बेनि खायनो जों ओ जेब्ला जेब्ला जोंनि माइ गायनाया जोबो एबा ओ आबाद मावनाया जोबनानै थाङो बे सानखालिनो जों जोबथा माइ गायखालि जों हाल जांख्राखौ जानाय नुनो मोनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजावहाय बेफोरबादिनो जों गोबां बर' आइजोफोरा ज' ज'यैहाय ओ गोदो गोदाय ओ जमा जमायै माइ गायनानै हाल जांख्रा जानायखौ जों नुनो मोनबोदों बेफोरबायादिनो जोंनि बे गामि ओनसो सोल बा जोंनि बर' समाजावहाय सोलिबोनाय खौ जों दिनैसिम नुनो मोनदों ओ माइ गायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनो ओ गिबियावनो खोथिया नांगौ बे खोथियाखौ फोननानैहाय जोङो ओ माइखौ गायनायखौ नुनो मोनो माइ होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोमनि माइ दं जेरैबायदिहाय माला रनजित बंगबन्धु ओ माइब्रा माइसा जोस आ गोबां रोखोमनि दं बेफोर बादिनो जों माइ गायबोनायखौ नुनो मोनदों माइ गायखांनायनि उनाव उनावहाय जों जोब था सान बेखालिनो जोंनि बे बर'नि हाल जांख्राखौ जानाय नुनो मोनो बेखालि बे सानखालि गोबां रंजा बाजायै गथ' गथाय न'खरनि बाय बाहागि बा गामि ओनसोलनि गोबां ओ बाय बाहागि फोरजों जों ज' ज'यै ओ माइ गायनानै बा हालेवनानै खोथिया फुनानै ज' ज' ओ ज'मायै खाना जानायखौ जों नुनो मोनो बेखौनो जों ओ हाल जांख्रा जानाय होननानै बुङो ओ नाथाय आथिखालाव बे हाल जांख्रा जानायखौ जों गोबां खम रोखोमनि नुनो मोनबोदों मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालनि बे ओ समाहाय गोबां समजों खारफानो गोनां जाबाय मानसिफोराहाय ओ बेफोरनि जों ज' ज'यै बेफोरबायदि दुब्लि फोथाराव थांनायखौ जोबोर खम नुनो मोनो ओ नाथाय थेवब्लाबो दिनैसिमबो बे माइ गायनाय बा माइ आबाद मावनाया जोबनानै थाङाखै जोंनि बे आसामावहाय
औ औ
माव माइ गायनाय होननानै बुङोब्ला बे माइ गायनाय बा माइ आबाद मावनायानो ओ जिउनि थांना थानायनि मोनसे गुबै राहा। बेनिखायनो दिनैसिमबो जों ओ माइ गायनायखौहाय नुनो मोनो बे माइ गायनाया जोंनि गामि ओनसोलावबो गोबां रोखोमैनो गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो समजों लोगोसे खारफान नायखौ जों नुनो मोनदों बेबादिनो समजों लोगोसे खारफा नायावहाय ओ आबाद मावोब्ला ब्लाबो जों ज' ज'यै ओ बेफोर बायदि हाल जांखखा जानायखौ नुनो मोनलिया ओ थेवब्लाबो एसे खम रोखोमैब्लाबो दिनैसिमबो बे हाल जांख्रा जानायखौहाय जों बर' समाजावहाय नुनो मोनो ओ हाल जांख्राहा जानायावहाय जों गोबां रोखोमनि बेदर बा ना बेफोर बायदिखौ जानाय नुनो मोनो बा जौ जुमाय ज' ज' लोंनायखौ नुनो मोनो। जेरैबायदिहाय अमा बेदर अमा बेदराथ' बे मोनसे बर'नि एंगारनो हाथावि बेदर अ अमा बेदरजों लोगोसे गोबां रोखोमनि ना बयलार ओ न'नि फिसिनाय दाउ बेफोरखौहाय जों जानायखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय ओ जों ओ जोबथा खालार माइ गायखालिहाय जोंनि जे दुब्लि फोथारनिफ्राय जों माइनाव लाबोनानै बाख्रियाव दोनफैनायखौ नुनो मोनो। बेफोर बादिनो गोबां रोखोमनि रं जा बाजा खालामनाय खौ नुनो मोनो जेरैबायदिहाय ओ हाब्रु फानज्लायनाय गोबां रोखोमनि एदावलायनाय बे फोर बायदिखौ जों नुनो मोनो। ओ नोंथाङाबो नों थांमोननि ओनसोलावहाय बेफोरबादि ओ हाल जांख्रा जानायफोर दंना गैया बेफोरनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायथिनानै होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां हाल जां ख्रा होननानै बुङोबाथ' जोंनि बर' समासाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे रंजाथाव फोरबो फोरबो हिसाबैनो जोङो हमनानै लाज जायो नङा होमबा नोंथां औ हाजार गिबियावनो खोथिया फोनायनिफ्राय लानानै गायनाय फुनाय ओ बेखौ लानानै जोब था सान खालि जि जि दिनखालि माइखौ गायखाङो बै दिनखालिनो हाल जांख्रा होननानै हमना लानाय जायो। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंगौ
ओं माइ गायनायाथ' बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय एबा माइ गायनानै जानाया बर' फोरनि मोनसे जिउ खुंनायनि राहा हिसाबैनो जों सम हमना लाजायो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' फ्रा माइ गायनायखौ गावनि जिउ जिउ खुंनाय राहा हिसाबै मावनानै जाबोदों गोदो गोदोनिफ्रायनो सोलाय सोलिबोबाय थाखानाय मोनसे बे आसारखान्थि ओम
ओं ओं
इप
औ
हाल एवबाय हाल एवखांनायनि उनाव खोथिया सोम सोमबाय खोथिया सोमखांनानै गाजा बेरखांनायनि उनाव बेव बेखौहाय फोथाराव फोनाय जायो फोथाराव फोखांनायनि उनावहाय बे खोथ खोथियाया जौनायनि उनावहाय हाल एवनानै
औ
हाल एवनानै बे दुब्लिखौ फास्टावनो खारायनाय खामार होनाय बेफोरबायदि खालामखांनानै ओ माइ गायनाय जायो बे खोथियाखौहाय फुनानै बे खौ एक्सट्रा बे एवनाय दुब्लियाव माइ गायनाय जायो ओ बे गायनायाव बरफ्रा गासिबो बै न'खरसेयाबो बे न'खरसेनियाव गायबाय बेनि सुब नों नो न'खरनि न'खरनि सुबुंफ्राबो बै न'खरसेनियाव गायबाय बिदिनो गाय लायबाय गायज्लायनानै लास्ट दिनखा खालि जिखिला खालि माइ गायखांगोन बे दिना खालिखौनो हाल जांख्रा होननानै बुंनाय जायो आरो बुजिदोंना नोंथाङा
ओं औ औ बुजिदों नोंथां।
बे दिनाखालि रंजानाय होनोब्लाथ' आरो बुंनोनो नांला बर'फोरा बे दिनाखालि गोबां खुसि जि जेनेबा जेनेबाखि माइ गायखांना माइ गायखांनायनि खुसि आरो लोगोसे बिदिनो ओ लोगोफोरजों रंजानाय नाय फुरथि खालामलाय नाय हाब्रु बायदिसिना फोनलायनाय नाय ना बेद दर जालायनाय जौ आरो नोंथाङाथ' जौखौ मिथि सायजा नांगौ बर'फोरनि
खायो औ
बर'फोरा जौ जेनेबा जुमाय बेफोरजों बेदर भाजा लाव बेदर बेफोरबायदि फाजा जादलायो
औ औ
होम गोबां रंजा खांखांनायनि उनाव माइखौ लास्ट दिना खालि गायखांनायनि उनाव बेखौ ओमफाय हाल जांख्रा खालि माइनावबो लाबोयो होननानैथ' नोंथाङा मिथिखायो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ
औ गुबै गुबै फोरमायनो गोनाङा बेनो आरो हा जांख्राया नि बागै नोंथाङा आरो मायबाफोर मिथिबावगौ नामा?
औ हाल जांख्रानि बागैथ' गोबां बुंनो थाङोब्ला गोबां दं बुंनानै फोजोबनो हाया बेबादि ओ हाल जांख्रानिबो औ बेबादिनो गोबां नेमखान्थिफोर दं जेरै बायदिहाय ओ हाल जांख्रा आ आ जेरैबायदिहाय ओ आबाद मावनायनि जोबथा सान बा माइ गायनायनि जोबथा सान गायनाय फुनायनि जोबथा सान होननानै जों हाल जांख्राखौ मिथिनाय जायो बे हाल जां ख्राखौ जों खालामनो थाखाय गिबि ओ गिबियावनो माइ गायनायखौ नुनो मोनो बिनि उनाव‌ ओ माइ गायनाया जेब्ला सिम ओ जेब्ला जोबहां जोबहां जायो अब्लानिहाय ओ दुगैनायहाय न'नि बाथौखौ खुलुमनानै मायबा मोनसे आइजें आयला लानानैहाय गोथार आइजें लानानै बा थुब थुना साथि खाला लानानै हाय जों दुब्लियाव माइ माइनाव लायनो थाखाय थांनायखौ नुनो मोनो बेवहाय जों न'खरनि गुबै ओ सोद्रोमाखौ एबा न'खरनि ओ सोद्रोमाफोरखौहाय आइजो सोद्रोमाखौ ओ बे ओ माइनाव मायनावखौहाय लायनायखौ नुनो मोनो थिग बेबादिनो जों दुब्लियावहाय ओ न'खरनि सोद्रोमाया दुब्लियाव थांनानैहाय आलिनि खना बा आलि खनायावहाय जों बे हो खोथियाखौहाय ओ माखासेयै बा ख्रि गायनायखौ नुनो मोनो बेफोर बायदिनो बाख्रि गायखांनायनि उनावहाय एसे खोथियाखौ लानानैहाय ओ जोंनि बे न'खराव फैनानै ओ बेबायदिनो बाख्रि खौ खुलुमनानै साथि खाला खावनानै गोथारैहाय ओ बे बाख्रियाव लाबोनाय लाबोनाय बे खोथियाखौहाय बाख्रियाव गायनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो बे
औ नोथां औ
गोबां ब र'नि नेमखान्थिफोर दं
औ
बेफोर‌ बायदियैनो जों दिनैसिम नुबोगासि नो दं आरो
औ औ नोंथांनि फोरमायनायखौ खोनानानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय औ औ
समाबो जानानै फैबाय
औ औ नों थां औ इ उनाव लोगो मोनफिनगोन होननानै मिजिंथिबाय नोंथां औ औ। गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला।
औ औ औ। बेबादिनो नोंथांजों गोबां ओ बर'नि बा हाल जांख्रानि बागै ओ ओ फोरमायथिलायनानै गोसोखौ जोबोर मो गोजोननाय मोनदों औ औ।